औ औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
आंथ' दायो ओरैनो बायहेरायाव जिरनानै दं आरोना नोंथां
अ आतस्सा ओंखाम ओंख्रि जाखांबायना नोंथाङा?
औ जाखांबाय नोंथां
अ आदसा माने नोंथाङा दायो दायो सेफ्रि बाहाय आङो
बिदिनो खोथा सावरायनो गोसो दंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ औ औ सावरायनो हागोन औ सावरायनो हागोन फजोन
माने गोदोनिफ्राय लानानै माने टपिकआनो बियोखि गोरोनिफ्राय लानानै जों दासिम बोरै कारेन्टफोरखौ जोङो माने जुगानाय नुनो मोनसै बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
होनबादो एसे फोरमायथिदो
औ जोंहाथ' बिदिनो कारेन्ट पेरनि होनोबाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ जोंहाथ' बिदिनो मा होनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावहाय बिदिनो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों कारेन्टफोरखौ जेरै जोङो मा होनदों कारेन्टफोरनि आगजुखौनो जोङो दानि जुगाव बांसिन नुनो मोनसै जों मा होनो बिदिनोहाय औ जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां कारेन्टफोरजोंनो जोंहा मा होनदों लाइट बल्फोरजोंनो खौ जोङो मोनसे बा जोङो कारेनफोरखौ जोङो मा होनदों जोंनि जे न' फोराव जोंबाय थानाय लाइट बल बेफोरबायदि जोंनायखौ जोङो नुनो मोनसै। गोदोनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन गोदोनि दिनाव मानो होनोब्ला जोंहा मोजां सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन बा जोंहा बिदिनो गोदो हायो मा होनो औ जोङो मा होनो बिदिनो गोदो हायो मा होनदों जोंहा सोलोंथाइ गैयिनि जााहोनावहाय बेफोरबायदि आदबफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन। जाहोनाव जोङो मा होनदों औ जायनि जाहोनाव जों मा होनदों बिदिनो खोमसियै थानांगौ जायोमोनबा जोङो बिदिनो आवारि बाथिफोर बा बिदिनो लेम्पफोरजोंसो जोङो थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां।
औ-औ नंगौ।
औ नाथाय जोंहा मा होनदों दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो कारेन्टनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन जे जेरै दानि आं होनलांनाय ब लाइट बलखौनो होन बा गारि मथरफोरखौनो होन जोङो बिदिनो गोबां गा आं गारि मथरफोरखौ मा होनदों कारेन्टनि गेजेरजोंसो जों नुनो मोनो। आरो जोंहा आर औ आरो जोंहा दाय मा होनदों रेलगारि जे बा ओ जोंना ट्रेनफोराबो मा होनदों कारेन्टजों खारनायखौसो जोङो नुनो मोनो दानि जुगाव। जोंथ' गोदोनि दिनाव औ जोंथ' गोदोनि दिनाव मा होनो बिदिनो खैलानि जोंसो खारनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। ट्रेनफोरखौबो।
औ।
औ नाथाय जा औ नाथाय जोंहा मा होनदों दानिया दायो मा होनदों जौगाबोनाय लोगो-लोगो गोदोनिफ्रायानो दासिमाव बिदिनो आपग्रेड जाबोनाय लोगो लोगोनो मा होनदों जोंहा बिदिनो गोबां कारेन्टफोरनि आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जेरै जोंहा होनो थां कारेन्टनिफ्रायनो गोबां आगजुफोरखौनो बाहायफ्रामजोबनायानो जागायो होननानै आं साननाय आरोना नोंथां आंनि बेयो औ जेरै जोङो दानि जुगावथ' बि बिदिनो गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय जे मा होनदों जि सुगोरानिफ्राय लानानै बिदिनो बानलु संख्रिफोरनि बे लानानै मा होनो उनग्राफोर मिसिनफोरखौ जोङो खारेननि गेजेरजोंनो जोङो नुयो आरोना नोंथां औ। जोंहा मा होनदों दायोथ' बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो-जोङो बिदिनो गरम बोथोराव बाहायनो थाखाय जे फांखाफोर बेफोरबायदि मा होनदों कारेन्टनि गेजेरजोंसो मोननाय आरो ना मो नोंथां बेफोर आगजुफोरा कारेन्टनि गेजेरजोंसो बाहायजायो आरो बेफोरबायदि आगजुफोरा। जोंथ' बिदिनो औ जोंथ' बिदिनो कारेन्टफोरनि गेजेरजोंनो मा होनदों गासैखौबो आथिखालनि जुगाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनखायोआनो। बिदिनो माबा मोनसे मथर फोर सराय सलायनोबाबो जे दै मेसिनफोर बेफोरखौबो जों मा होनदों कारेन्टनिजोंसो नुनो मोनो। आरो जोंहा मा होनो बिदिनो टिभि फोर जे दानि जुगाव ओंखारबाय जे टिभि फोर बै फोरजोंबो मा होनो जोंहा दानि जुगाव हायो बिदिनो बबाफोरनि थासारिफोर खौ जोङो बिदिनो टिभिआव खौ नायनो हायो बा बिदिनो निउसफोरखौ जोङो बेफोर कारेन्टफोरनि गेजेरजों नायनो हायो। बा जोंहा बिदिनो फ्रि ओ टिभिफोराव जे बो ओ सिनेमाफोर नुयो बेफोरखौबो जोङो मा होनदों खारेननि गेजेरजों नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां।
नंगौ औ।
आरोथ' नै जोंहाथ' दायो बिदिनो गोबां आगजुफोर ओंखारबाय जे मबाइलफोर बा बिदिनो जामुंफोर बैफोरखौ मा होनो जोंहा बिदिनो चार्ज होनो थाखाय मा कारेन्टनि गोनांथि जायो नंगौ ना नङा नोंथां। जेब्ला जोंहा औ औ ज औ जेब्ला जोंहा बिदिनो मा होनदों कारेन्ट गैयि समाव जोंहा बेफोरबायदि मबाइलफोरखौबो जोङो नुनो मोनखायामोन मानोना बेफोरबायदि मबाइला गोदोनि दिनाव मैल' गैयामोन जायनि थाखाय मा होनो कारेन्ट गैयिनि थाखाय जोंहा मबाइलफोरा था मबेइलफोर थायोब्लाबो जोंहा मा होनदों गोदोनि दिनावहाय कारेन्टफोर गैयैनि जाउनाव जों बेफोरबायदि मुभिफोरखौ चार्ज होनो बा थिनोबो जा जाखानाय नङामोन। जायनि थाखाय गोदोहाय बेफोरबायदि टेक्न'लजिफोरा ओंखारथाखैमोन आर ना नोंथां।
औ।
नाथाय जोङो बिदिनो गोबां दानि सि ओ दासिमाव जोंहा बिजोंनो गोबां जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बिबाङाबो बा सुबुङाबो बिदिनो बांबोनायजों लोगोसे बेफोरबायदि आगजुफोर जोङो नुनो मोन्दों। आरो मा होनो जोंहा बिदिनो जे गोबां बिदिनो आगजुफोर दङ लेपटप फोरखौनो होन बा बिदिनो मबाइल बुस्थुफोर बेफोर गासैबो इलेक्ट्र इलेक्ट्र फोरनि खामानि आरो नोंथां‌
औ औ
कारेन्टफोरनि खामानि आरो बेफोरो ओ बिदिनो जोंहाथ' मा होनो आथिखाल जुगावथ' जाहा गारि मथरफोराबो जे खा दसे सम सार्स होनानै बेफोरजों गोजान लामासिम हान्थिनायखौ जोङो नुनो मोनसै बे जाहा बिदिनो कारेन्टफोरनि गेजेरजोंनो औ जोंहा बिदिनो मा होनदों कारेन्टफोरनि गेजेरना बिदिनो जों दावबायनाय समावबो मा होनदों गोबां ओ हेफाजाब लानानै फैदों होनजायो आरो ना नोंथां कारेन्टआ जे गोदोथ' औ जोंहाथ' मा होनो गोदोथ' बिदिनो खोमसि थानांगौ जायोमोन नाथाय जोंहा मा होनो दानि जुगावहायो बिदिनो गोबां स्रांखौ जोङो नुनो मोनो मानो जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों लाइट बलफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय। जाय बे लाइट बलफोरा जोंनि न'फोरखौ सुस्रां खालामो जाहाथे जोङो बेफोरबायदिबो आगजुफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नांथां। औ औ नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथाङा जेरै होनखाबाय जोङो
हेलौ नोंथां?
औ औ खोनादों ना?
औ औ औ औ खोनादों।
अ माने नोंथाङा होननाय बायदि जों गोदोनि समाव बिदि लाइटफोरखौ नुनो मोनामोन नङा होमबा? दाथ' जोङो
गारिफोरखौबो जों लाइटजों थांनाय नुयो एबा माबा मोनसेजों जोंहा मबेइलफोरखौ गोबाव लाइटजोंसो चार्ज होनाय बिदि गोबां जोङो लाइटखौ इउस खालामसै।
गोबां जों इउस खालामसै आरोना बेफोर कारेन्तआबो जोंनि ने सिगांथ' सिगांनि दा जों सिगांथ' बाथिफोरसो लगायनानै थायोमोन न'फोराव जोंना लाइट बल गैयामोन कारेन्टफोर इदि मोनामोन आरोना जों सिगां गोदोनि टाइमावहाय।
औ औ नोंथां औ
औ ओमफाय दाना बिदिनो जों दासो लाइटफोरबो नुनो मोनबाय। आरो
गोबां आगजुफोरखौबो नुनो मोनो
औ औ नंगौ ओमफ्राय बिदिनो। माने सिगांनिफ्राय माने लाइफफोराहाय एसे बांसिनानो माने सोलायजोबखाबाय सिगांनि बायदि नंखाला माने जोङो लाइट जोंनो सब इउस खालामजोबो गारि मथर खारनाय न' बां जानाय। दैनिबाबो गारि मथरबाबो ओमफफ्राय आरो माने बिदिनो जोंथ' सिगां दैफोरखौहाय बांसिन
दैखरफोरावसो मोननाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ दैखरफोराव एबा थिंखलफोरजोंसो जायोमोन दायो जोङो नुनो मोनो मोनसे सुइसआव थट सेरबानो दै गदलायलायनाय जों नुनो मोननाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ बिदिब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायना होबावनो ना नोंथां?
औ दे
औ जाहा मा होनो बिदिनो कारेन्टफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ नुनो मोनखायो यानो आरो ना नोंथां।
औ।
मानो होनोब्ला आंबो होनलांनाय बायदिनो जोंहा मा होनो ओइटि पारसेन्टसोखौ जोङो मा होनो बिदिनो आगजुफोरखौसो जोङो नुनो मोनखायो आरोना नोंथां। औ द बिदिनो। दानि नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जे दै मथरफोर बेफोरखौ सालायनो थाखाय जोंहा मा नांगौ कारेन्टनि गोनां नांगौ जे जोङो बिदिनो मोनसे सुइस थुनानैनो जोङो बेफोर मटरफोरा गिदिंनायखौ जोङो कारेन्टनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंहाथ' बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर मथर दङ' जेरै, दै मथरफोर बिदिनो कारेन्टफोरजोंनो बिदिनोबा सोरबा बबेावबा नालाफोर सारनाय बा सोरबा बिदिनो गोबां मा होनो ओ थार मा होनदों बिदिनो गोबां मा होनो नाफोर हमनो थाखायबो बेफोरबायदि मेचिनफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो। जे कारेन्टनि मेसिन फोर जोंहा बिदिनो आ हायनि खामानिफोरा बिदिनो गोबां मा होनदों गोरलै जानानै फैदों आरोना नोंथां कारेन्ट फैनायजों लोगोसे। बेफोरबायदि आगजुफोरा ओंखारनाय लोगो लोगो जोंहा मा होनदों बिदिनो ओ फोरनि एसे रेहाय जादों होननायखौ आं सानो नोंथां। आरो जोंहाथ' आरो जोंहाथ' मा होनो बिदिनो दानि जुगावहायो बिदिनो गोबां जेब्ला गारि मथरबो ओंखारबाय बेफोरखौ बिदिनो अभार स्पिडफोराव सालायनो थाखाय जोंहा मा होनदों खारेननि गोनांथि जायो। कारेन्टनि गोनांथियाव मा होनदों द आजिखालि जुगाव बिदिनो गोबां सिसि केमेराफोर ओंखारजोबदों। जाय बे गारि स्पिडफोर खारनाय बा गारि मथरफोर बिदिनो स्पिडफोर खारनायखौ बिसोरो मा होनदों सेबखांनानै लानानै बा बिदिनो सालानफोर दाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरोथ' जोंहाथ' बिदिनो हान्था मेला मा होनो गोबां गोरलै जानानै फैदों मानोना कारेन्टजोंनो आथिखालनि जाव गोबां गारि मथरफोरबो ओंखारखाबाय। बिदिनो ट्रेननफोराबो ट्रेननावथ' जोङो बिदिनो गोबां फोर गाखोनायखौ जोङो नुयो फासस' जन बिदिनो थिनस' जन गाहाम गाख खानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नोंथां। औफोर बदि जोङो नुनो मोनो आरो कारेन्टनि गेजेरजों जोंहाथ' बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ कारेन्टनि बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि खुगाफोरनि रावफोरजोंनो फोजोबनो हाखाया नङा होमबा नोंथां जोंहा बेफोरो बेफोरखौ जोङो बेसेबां बुंगोन इसेबांनो लावलांबाय थागोन जोंना समाबो दा जानानै फैबाय। एसे सम सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो
औ नोंथां। नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों धन्यबाद होनाय थाबाय नोंथाङाबो मोजांहै फोरमायहरबाय औ दे जागोन।